हेलौ
औ हेलौ नोंथां
अ नोंथां मोजांना नोंथां खबरा?
औ मोजां नोंथां
ए जाखांबाय ना जायाखै फुंनि ओंखाम ओंख्रिखौलाय?
जोंहा जाथ'वाखैनो नोंथां नोंस्रलाय?
जोंहा नै जानो नागिरबाय मा होनो जोंहाना नारजिजों ना। खांख्राइ मुदुफुल गांजेमा बाथोन बिदिनो जोंहा संनानै जाबाय दिनैयो।
ए नंगौ नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बेनिफ्राय दिनै जोंहा मोन बे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां दे।
औ नोंथां जायो।
अ नोंथाङा फरायनायनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनो माबायदि फराय नांगौ नोंथाङाथ' फरायबाय थाखादो खोमा बेखौ एसे फोरमायना होदो आरो नोंथां।
औ हागोन नोंथां। फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां नङा होमबा नोंथां?
औ औ
फरायनायजोंसो जोंहा जिउआव ओ दावगासार जालांनो बा दावगालांनो हायो।
फरायनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे गियानफोर मोननो हायो।
फरायनायजोंनो जोङो गोबां गेदेर गेदेर सुबुं जानो हायो।
औ
ओ माखासे खामानिफोर मावनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो।
औ
औ
निफ्राय
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हायो नोंथां औ जोङो माने फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौबो जों मिथिनो हायो लिरनो हायो एग्जामफोरावबो जोङो मोजाङै पास जानो हायो जुदि जोङो फरायबाय थायोब्लाथाय आरो ओमफ्राय नोंथाङा आबो बुंनो हागोन नामा इगजामनि थाखाय जों माबायदि फरायनांगोन। हेल'
औ नोंथां
एगजामनि थाखाय जों माबायदि थियारि जानांगोन फरायनानै बेखौ नों एसे बुंदो।
नोंथांनि माथोखौ जोबोद फिसा खोनादों।
अह नंगौ नामा नोंथां माने जोङो फरायनायनि गेजेरजों जों सासे मोजां जुदि जों फरायोब्लाथाय बा आनजाद फोराव जों उथ्रिसार जायोब्लाथाय जोङो गोसोखौ मोजां मोनो बा जोङो साख्रिनि बेलायाव मोजाङै जोङो मोजां नाम्बार लाखिनानै एगजामाव पास जायो बेनि खायनो जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरा बा जों दा माबायदि फरायगासिनो बिनिख्रुइ बांसिन साबसिन हामसिन फरायनानै लायोब्लाथाय जोङो साख्रिनि बेलायाव इग्जाम होनो बा आनजाद होनो गोरलै जागोन जों जेसेबांनो फराय गोन माखासे बिजाबनिफ्राय लेसनफोरनिफ्राय जों गियानखौ मोनगोन बै गियानफोरखौ लानानैनो जोङो आनजाद दफोराव जों जिरायोब्लाथाय जोङो नांगौनिबो बारा नाम्बारखौ मोननानै जोङो साख्रिनि माबाफोराव जोङो ओरैनो माने साख्रिखौ मोन हागोन आरो जोङो जों जेब्ला जों बिजाब फराया जों बिजाबनिफ्राय माखासे गियानफोरखौ जों मोननो हानाय नङा जों बिजाबनिफ्राय जि गियान मोननो नांगौ बै गियानफोरखौ जों मोननो हानाय नङा जों जेब्ला सोलोंथाइ गैया सासे सोलोंथाइ गैयि सुबुङा माखासे मिथियै बाथ्राखौ लेखानिफ्राय गियानखौ मोननो हानाय नङा माखासे बोसोनफोरखौ मोननो हानाय नङा बा गियानफोरखौ मोन मोननो हाया। आं सानो जे साफ्रोमबो फरायसाफोरा फरायनानै गियानफोरखौ लानांगौ माखासे से बिजाबनिफ्राय लेसननिफ्राय जि गियान दङो बा जि गियान मोनो जों बै गियानखौ लानानै जों माखासे गावनि फैबाय थानाय उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जि रोङो बै रोंनायफोरखौ फोरोंनांगौ सोलोंथाइ होनांगौ जि रोंनानै दं बै रोंनाय बिनि गेजेरजोंनो सोरबा सुबुंखौ फोरोंना हायोब्ला समाजनि थाखाय बा नोंनि थाखायबो मोजां होननानै सानो आरो नोंथां। नोंथाङा मा सानो बिनि बेलायाव
फरायनायाथ' जोंनि थाखाय गोनांथार नोंथां। फरायनायनि गेजेरजोंसो जों दावगानो हायो नालाय आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि साफ्रोमबो ओ बिमा बिफाफोरा ओ गावनि गथ'फोरखौ ओ सोलोंथाइ लानायाव मदद होनांगौ बा सोलोंथाइ लानो होनांगौ
मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइजों दावगालांनो हायो नालाय आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गोबां गियान मोननो हायो। सोलोंथाइखौ जोंनो जेरावबो नांगौ। ओ माबा मोनसे खामानिफोर बा साख्रिफोर मावनो थाखाय लोगोसे जोंनो आबादारि जानो बा आबाद मावनो थाखायबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। जेरै ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो बबेबा गुबुन दाबसे जायगाफोराव थाङोब्लाबो ओ बटफोराव बा लामाफ्राव मा लिरदों बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हाया। बिनि थाखायनो
औ औ।
सोलोंथाइया।
हेलौ
हेलौ
अ खोनादों नोंथां बुंबाय था दे खोनादो खोनादो।
औ। सोलोंथाइखौ जोङो बयबो लानो हायो सोलोंथाइ लानायाव जेबो बादा गैया। सिगाङावसो जोङो गोदोनि समाव आइजोफोरखौ सोलोंथाइ लानाय एसेबां नुनाय जायामोन। नाथाय आथिखालाव हौवाफोरजों समानै आइजोफोरखौबो जोङो समान समानै सोलोंथायाइ ला नाय बा दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ औ।
सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद एंगारनो हायै गोनांथार बाहागो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो नामा?
औ नंगौ नोंथां। नोंथां बुंनाया थिगानो गोदोनि समाव आइजोफोरखौ बा माने हिनजावसा गथ'फोरखौ बांसिनै गोदोनि समाव माने सोलों थाइ लाहोनायखौ नुवामोन बा लाहोनाय जायामोन बिमा बिफाफोरा गोदोनि समाव नाथाय आथिखालनि बेलायाव बेफोरो गैलिया दा बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बा सोलोंथाइ लायोब्ला आथिखालाव बांसिन। आइजोफोराबा हिनजावफोरासो बांसिनै दा सोलोंथाइफोरखौ मोजाङै लायो बा मोजाङै फरायो मानो होनोब्ला बांसिनै जोङो नोजोर होनानै नुयोब्ला बांसिनै हिनजावसा लाइमोनफाफोरासो बांसिनै मोजां सोलोंथाइ लाबोगासिनो दं मोजां मोजां साख्रि बाख्रिनि बेलाफ्रावबो मास्टार साख्रियानो जा डक्टर साख्रियानो जा नार्सनि साख्रियानो जा बिदिनो बायदि बायदि गिदिर गिदिर साख्रिनि बेलायाव हिनजावसाफोरासो बांसिनै आथिखालाव आव साख्रिखौ मोनगासिनो दं बांसिनै आथिखालाव हौवासाफोरा मानि थाखाय खम जायो होनोब्ला माखासे फरायसा फोरा खोब माने सोलोंथाइनि बेलायाव गोलैनानै दं बा जोङो मोनसे गोलैनाय एसेबां गोलैसोनाय गैयाब्लाबो माखासे सासे सानैया माने बा ओनसोल लायै ओनसोल माखासे माने गामियाव माने बिदिनो फरायसानि फरायनायनि अनजिमाया खम जाबाय बा हिनजावसाफोरनि फरायनाया बांसिनै जाबाय जायनि जाहोनाव माने हौवासाफोरनि फरायनाय अनजिमाया खम जानांगौ जादों आरो बेनिखायनो जों सा जोंनि सोलोंथाइ बिथिं बा जोंनि ओनसोल बा जोंनि फरायनायखौ जोङो दावगाहो नो थाखाय बा जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो जौगासार होनो थाखायब्ला जोङो साफ्रोम फ्रोमबो हिनजावसा हौवासा बयबो फाराग खालामालासिनो जों सोलों थाइ बिथिङाव गोसो होनांगौ बा फरायनायाव जोङो दावहा नांगौ बा जोङो सोलोंथाइखौ माबायदि जौ गासार होनो होनोब्ला जोङो साफ्रोमबो जोंनि फंबाय जोंनि फरायसाफ्रा सोलोंथाइखौ जोङो गोसो होनांगोन सोलोंथाइनि गेजेर जों जोङो जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे जेंना सोमजियो बैफोर जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन जोंनो सोलोंथाइ गिबियावनो नांगोन जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ फरायसाफोरखौ अब्लाना जों बैफोर मोजां मोजां फरायसाफोर थायोब्ला जोंनि समाज बा जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे आथिखाल आव जाफ्लेबाय थानाय बैफोरबायदि जेंनाखौ जोङो बोस्रांनो थाखाय बैफोरबायदि जेंनानि सायाव जोङो बिबुंथि होनो थाखाय जोंनो नांगौ जायो बैफोर जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय बा आथिखालाव जानाय जोंनि हारिनि बा समाजनि गेजेराव बैफोरखौ माने फोजोबनो थाखाय जोंनो मोजां मोजां फरायसा नांगौ बा जोंनो फरायनायनि माने समखौ जों बां- होनांगोन बा जोङो फरायनायनि गेजेरजों गियान मोननायफोरखौ जों माखासे फंबाय मोननो बा जोंनि गामिनि बा जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बैफोरखौ जोङो फरायनायनि गेजेराव जों मोननाय बा जोङो जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जों आइडिया होनांगोन बा जोङो मोनसे मोजां बोसोन होनानै जोङो सोलायहोनो हायो। जाय ओनसोलाव माने फरायनाय अनजिमाया खम बै फरायनाय अनजिमाखौ जोङो बांहोनो थाखाय जोङो मोन - से बोसोन होनानै जोङो माने फरायनाय अनजिमाखौ बांहोनो हायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां बा नोंनि थाखायबो मोजां अ नोंथांजों दिनैयो माखासे फरायनायनि बागै बा जोङो सासे फरायब्लाथाय माबायदि जायो बा फरायनायनि बागै जों गोबां खोथाखौनो सावरायबाय नों थांजों बा जोङो मिथिनो मोनबायबो। नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ' जासिगोन खोमा ना
औ नोंथां
औ नोंथांदों दिनैयो जों गोबां बाथ्राखौ सावरायनो मोनबाय गोजोननाय मोनबाय। बाय नोंथांखौ फैबाय थानाय समावबो लोगो मोनफिननानै फिन बेबायदिनो साव फरायबावनो मोनगोनखौ आङो आसा फारिबाय गोजोन्थों गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय ओम नोंथांनिसिमबो।
दे दे
औ।